हेल' औ नोंथां
खोनादों ना?
ओ खोनादों नोंथां जानो हागौ एसे नेटनि प्रमगोनदां नोंथांजों
औ औ दा आङो टेक्न'लजिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै नोंथां।
औ थ'
दा जोङो खोनादों ना नोंथां।
ओं खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा टेक्न'लजि होनना बुङोब्ला टेकनलजि सुबुं माहारिफोरनि खामानि निफ्राय गोरलैसिन खालामदों आरो।
उ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
माबायदि गो खोख्लैददों बेनि सायाव जों बुंग्रोनोसै दा जोङो खदालजोंसो जावोमोन- नाथाय दानि दिनाव जोङो हाखर खरब्ला जोङो बेखौ खदालजों जि सिबि
औ नोंथां।
खामानिखौ मानसियानो मावनो हायो दा बेयो जोंनि मोनसे टेक्न'लजि बेनिफ्राय आरो जोङो गोदो आबाद मावब्ला जोङो मोसौ हालेवनानै जोङो आबाद मावनानै आबाद खालामनाय जायोमोन माइ गायनाय जायोमोन नङा होमबा।? नाथाय दिनै थरजों बिगा बिगा हा जोङो एवनो हायो बे मोनसे टेक्न'लजि जौगानाय मोनसे मुलाम्फा दा आरो फारसेथिं जोङो बुंनो थाङो दिनै माइ गायग्रा मेसिनखौ ओंखारबोबाय। माइ गायग्रा दानि ओ जोङो गोबां मानसि थायाब्लानो जोङो माइ गायनो हायो सासे मानसियानो मेचिनखौ सालायनानै जोङो गोबां बिगा हा माइ गायनो हायो। जों लोगोसे दिनै माइ हानाय ओ गोदो जों बेसथ जानानै थायो। नाथाय दिनै ओ दिनैनि दिना जाबाय टेक्न'लजि नालाय बेखायनो माइ मेसिनजों खम सम गेजेरावनो गोबां बिगा -बिगा माय गायो। मानसिफोरनि खामानिखौ मा खालामना गोरलै खालामनानै होदों।
औ औ नोंथां।
बेफोरो जाबाय मोनफा- मोनफा टेक्न'लजि जौगानाय दा आरो जोङो बुंनांगोन ओ गोदो जोङो हान्थियोब्ला जोङो मोसौ गारि बा मैसो गारि बा गाराइ गारि बा गारि बेफोरबायदिजोंसो जोङो हान्थिनो मोजां लामा हान्था- मेला टेक्नलजि लोगो जो दिनै बास जों थाङो दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव थांबा जोङो थांजायो नङा होमबा? जोङो दैजों थाङोबा जों जाहासजों थांजायो। थाखोआव दावखोबोगासिनो दङ दा बेफोर टेक्न'लजियानो जोंनि खामानिफोरखौ गोरलै खालामनानै दा जोंनि जिहेथु सम बे सम दा जों आरो फारसेथिं जों बुंनांगोन बेफोर टेक्न'लजि जौगानाय लोगो -लोगोनो जोङो दा बेवहाय खायसे खायसे आबाहावाखौ
औ।
नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होदों नामा एसे ओ मोजां नेटवर्कआव थानो सेस्था खालामदों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां?
औ एबार खोनाबाय नोंथां।
औ दा बेफोर बायदिनो ओ गोबां गाज्रि मुवा उखुन्दै ओंखारो जाय जोंनि बार गेबेङै जाहोयो आरो जोङो फारसेथिं दिनै दारिमिनफोरा जौगाबोबाय दा दारिमिनफोरा जोंनि मा खालामो ओ दिनै ओ जोङो गोदो ओ जोंनि सि जोमफोरखो जोङो दानानै आखाइजों दानानै बा साल ओ आखाइजों दानानै जों लायोमोन नाथाय दिनै मिसिन ओंखारबाय नालाय बेखायनो जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां जोंनि गाननाय सि जोमखौ जोङो दिहुनना लानो हायो। जाय दारिमिननि जौगाखांनायनि मोनसे गाहाय हाय मोनसे मुलाम्फा दा नाथाय नाथाय जोङो बे बाथ्राखो बुंनांगोन ओ दारिमिना जौगानाय लोगो लोगोनो बेवहाय गोबां गाज्रि मैला ओंखारनाय जायो गोबां उखुन्दै ओंखारो दारिमिन सालायनायाव दा बेफोरो जोंनि मोनसे आबहावाखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो।
औ औ नोंथां।
दा बेनिफ्राय जों आरो दिनै मख' मख'जाथाव जा टेक्न'लजि होनना बुंङोब्ला जोङो मेडिकेल मेडिकेल डपार्टमेन्टाव बुंनो हायो। दा जोङो बेमार आजार जायोब्ला ओ जोङो हमना ला उदैफोराव जों मायबा उदै सानाय मोनोब्ला जोङो आल्ट्रा आल्ट्रासाउण्ड इ आल्ट्रासाउण्ड खालामनो हायो इउ एस दि आलट्रासाउण्ड दा बेबायदि खालामोब्ला जों उदैनि सिंनि गासै बाहागोखो जोङो नायनो हायो। दा बेबायदि मोनसे टेक्न'लजि दिनै जौगाबोबाय दा आरो फारसेथिं जोङो सिटि स्केननि बाथ्रा बुंनो हायो। दा बेफोरो जोंनि देहानि सिङाव थानाय ओ देहानि सिङाव थानाय गाज्रि जानाय बेफोरखौ सिनायना मोननाय मोनसे टेकनल'जि आरो जोङो फारसेथिं बुंनांगोन जोङो एम आर आइ नि बाथ्रा बुंनांगोन दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रो खोम नि ओ जोंनि मेडिकेलाव ओ जोङो गोबां टेक्न'लजि बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो लोगोसे दिनै कम्पिउटार दा कम्पिउटार कम्पिटारा जौगानाय लोगो लोगोनो दिनै जोङो मबाइल फन ओंखारबाय नङा होमबा मबाइलानि गेजेरजों जोङो गोबां गोबां जोङो खौरां लानो हायो बा गोबां जोङो ओ भिडिअ नायनो हायो जोङो गोबां गियान आरजिनो हायो। दा बे मबाइल टेक्न'लजिनिफ्राय जोङो गोबां जोङो जोंनि फरायनाय समाव नांगौ जानाय ओ जायखिजाया बिजाबनिफ्राय बायदिसिना जोंनि गाननाय जोमनाय द्रेसफोरखो जोङो अनलाइ सपिं खालामनो हायो दा बेफोर जाबाय जोंनि टेक्नल'जि जौगानायनि थाखाय जादों। आरो फारसेथिं जोङो ओ बे टेक्न'लजि जौगानायनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंहा रबट दिहुननो हाबाय जाय मानसि बायदि खामानि मावो ओ दा जोङो रबट दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों। आरो लोगोसे दिनै टेक्न'लजि जौगानाय लोगो लोगो लोगोनो जोङो दिनै ए आइ एप्सनि बाथ्रा बुंनो हायो। दा बे ए आइ एप्सफोरा ओ जेरैबायदि जोंनि ससियेल मेडियायाव जेरैबायदि गोहोम खोख्लैबाय दङ दा बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा टेक्नल'जि जौगानायनि बे मोनसे गुदि जाहोन।
उम हो।
ओ दा नोंथाङा ओ
उम
औ नोंथाङा एसे फोरमायदो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो। उम
औ निसय बे टेक्न'लजि बहुद दानो बिदि नोंथां बुंनाय बायदि बुहुद जौगाबोबाय। आरो लोगोसे बहुद जोंनो माने फिसा फिसा खामानिफ्रावबो जोंनो बुहुद सहाय होयो जेरावबो मोन फ्रोमबो माने बाहागोफ्रावबो जोंनो सहाय होयो जेरै नोंथाङा अलरेडि बुंखादों जेरै दैजों थांनो ओरै ट्रेन बोग्रा बास बेफोर बायदि गासैजोंबो जों हान्थिनायनि आरो देहा फाहामनायनि लोगोसे। बहुद बिदिनो। जौगाबोबाय नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होनांगोन। जेराव जोंनि ओ-बारहावा। दंफां लाइफां दै हा बेफोरखौ जों फार्स्टआवनो जों बेखौ नोजोर होगो नांगोन गिबियावनो बे खौनो जोंनो नोगोरै नोजोर होग्रोनांगोन आरो मानो होनोब्ला। जि बे दंफां लाइफां दै हा बेफोरो जोंनि। थांना थानायनि मोनसे। मा होनो गुदि होननांगोन आरो एखो मानोना। बे नङाबा जों सुबुं माहारिया जों थांनानै थानो हानाय नङा। थां नंगना नङा नंगौ दा ओ-दानि जुगाव बहुत टेक्नलजि गोदान गोदान ओंखारदों नाथाय बिनिफ्राय ओंखारनाय माखासे बुस्थुफ्रा माखासे उखुन्दैफ्रा माखासे गेसफ्रा। जेरै दै ओ-दैयावहाय जमा जाफैयो जेरै हायावहाय जमा जायो। जेरै गोजौआवहा बेबायदि गेसफोरा एकदमबारे गाज्रि गाज्रि गेसफोर। जेरै बमा बानायनायनि गेस माखासे बे गोजौआवनो थायो। ख्रां सायावनो दा बेफोरथ अखा अखाजों सिरियो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिखौ। जों एसे नोजोर होनांगोन आरो। जोंनि बारहावाखौबो जों बहुद बिदिनो नोजोर होनांगोन आं मा सानदों माने। ओंखायनो जों सुबुं माहारिया बेफोरखौ खोब नोजोर होनांगोन टेक्नलजिया दोब जादोंबाबो मोजां जौगादोंबाबो जों बेराफारसे जोंनि बे थांना थानायनि माबाखौहाय।
औ औ खोनादों नोंथां। औ औ खोनादों नोंथां। औ